औ आं एसे सावरायलायनो होननानै फैनाय जादों। सावरायजागोन ना औ दा आयदाया जाहैबाय ओ आसार बानायनाय खान्थि दा आसारखौ मा बानाय माबादि बानायो बिनि खान्थिफोर खौ नोंथाङा आंनो एसे सुंदयै फोरमायना होनो हागोना।
औ आंङो आसार बानायनाय बेनि नेमखान्थिफोरखौ बुंनानै होनो हागोन बेनि सायाव नोंथाङा मोनथि जे आसारनि सायख मुं सायखनानै होयोबा हामगौमोन नामा?
थारैनो ओह ओ जे बेहाय थाइजौ आसार आरो फालौ नि आसार फालौ जायखौ बुङो जों आलौ खेबजां। औ बेनि फारसे औ।
जोङो थाइजौ आसार बानायनाय होनोब्ला जोङो बर' फोरा बेखौ बांसिन बानायनाय जायो। जों न नख'राव गासैनिबो नखराव जोङो थाइजौ आसार बानलु आसार बेफोरखौ बानायनानै जानाय जायो।
औ जायो जायो जायो।
हाथाय बाजारफोराव बायनानै जानायनिस्राय जों गावबागाव न'आव बानायनानै जायोब्ला साफ साबसिन जायो।
नंगौ।
जों थाइजौ आसारखौ बानायोब्ला इसे रा मोनहांनाय थाइजौखौ बानायनो नांगोन। जोंनि बे खौ जोङो हाननानै मोजाङै सुना लानांगोन। सुनानै जोङो फिसा फिसा गोदानानै लानांगोन। बेनि उनाव जोङो एसे रुदबनांगोन बेखौ दैजों। बेखौ रुयोब्लाबो जागोन नङाब्ला सान्दुङाव एसे फोरानथौवो फोरानदबोबाबो जागोन आरो। बेनि उनाव जोङो थावखौ मोजाङै फुदुंनानै लानांगोन। बेनि फ्राय जोङो बाजाराव मोन्नाय बायदिसिना मस्ला थाइजौआव होनो हानाय जों जानानै माबायदि खहाबो बेफोरबायदि मस्लाखौ जोङो बायना लाबोनांगोन। बायनानै थावजों मोजाङै एवनांगोन एवनानै बेखौ बे आसाराव थाइजौ आसाराव सोनांगोन। बेखौबो जोङो मोजां थेमायाव सोनानै ओ दोन्नांगोन आरो। मोजाङै बार हाबैजासे मारिनानै बेनिफ्राय जोङो बेखौ सप्तासे एबा सप्तानैनि उनावनो जाजायो। आरो बानलु आसार बुङो ब्ला जों बानलुखौ
फिसा हाना लानांगोन। जोंनिया बानलु होनोब्ला जोंनिया मोनै रोखोम दोङो। ओ मोनसेया जाबाय बानलु गेबजां एबा बानलु फिसा जों बानलु गेबजांखौ आस सार बानायोब्ला बेखौ फिसा फिसा हाना लानांगोन। फिसा फिसा हानानै सान्दुंआव एसे फोरानदब नांगोन बेनिफ्राय फोरान्नानै जों थावखौ मोजां फुदुंनानै आरो बाजाराव मोन्नाय मस्ला मस्लिखौ एसे उनस्रोनांगोन आरो उन नानै एबा उननानै एब बा गुन्दै खालामनानै जोङो थावआव होनांगोन थावआव होन नानै ओ बानलु बेखौबो होनानै जोङो थिमियाव सोना दोननांगोन आरो। बेनि उनाव जों इखौ जानो हायो।
औ औ थिग बेबादिनो थारैनो। दा आसा-आसार बानायनानै जोंहा रांखान्थिनि बिथिङाव मा मुलाम्फा खालामनो हायो नोंथाङा आंनो एसे फोरमायनो हागोन ना?
उ। जोङो आसार बानाय नानै जोङो जायो नालाय बेबायदिनो जोङो रांखान्थिनि बिथिङाव थाङोब्ला जों गोबां आसार बानायनो हायो। एबा थाइजौनि आस सार थिंक्लिनि आसार बैग्रिनि आसार एबा जोङो बेदरनिबो आसार बानायनाय जायो। एबा बायदिसिना फिथाइ सामथा फिथाइनि आसार जों बानायनाय जायो। बेफोरखौ जोङो बानायनानै मारक केटआव हरोब्ला जों गोबां रां खामायनो हायो।
औ औ नंगौ थारैनो सैथो। थो नोथांनि खोथायाबो दा बानलु आरो थाइजौनि अनगायैबो जोंनि ओनसोलाव मा मा आसार बानायनाय खौ नुनो मोनबावो? नोंथाङा फोरमायनो हागोन ना?
औ हायो। जोङो बानलुनि अनगायैबो जोङो गोबां आसार बानायनानै जानो हायो बे फोरनो जाबाय जोङो थाइस्रिनिबो आसार बानायनो हायो। एबा जोङो औवा मेवाइ औवा मेवाइखौ मोनथियोना नोंथाङा? औवा मेवाइखौबो जोङो आसार बानायनानै जानो हायो। आरो ओ बायदिसिना फिथाइ बा आमलायखौ, रा बैग्रि, थिंख्लि बेफोरखौ जोङो आसार, बानायनानै जानो हायो।
हायो हायो औ थारै,
दानिया दानिया आं नोंनि नोंथांनियाव, फंनैसो सोंनि नोंथाङा फोरमायबानो जाबाय जोङो जोङो आसार बानायनानैथो जायो बे आसारखौ नों, नोंथाङा जाफेरबायना? ओ जा जाफेरबायब्ला नोंथाङा माबे आसारखौ जाफेरबाय, फोरमायनो हागोन नामा?
आसारा थ' जों जाना जानाय होननानै बुंनो थाङोब्ला ओ गासैखौबो जानो मोनफेरबाय जेरै थाइजौ आसार थिंख्लि आसार, बेथिंजाय दङ, जोंना फालौ आसार, ओराय बिथिं दङ नारें आसार जायखौ जोङो, बुङो खारजि, नङा होमबा बेबादिनो मा औवा मेवाइनि आसार, बायदि बायदि आसारजों आं जाफेरनो मोनबाय, दा बिथिङाव बुंनो थाङोब्ला औवा मेवाइनि बिथिङावनो बुंनो लानोसै आङो। दा औवा मेवाखौ खौथ जों बानायो जोंनि बर हारिमु नङा होमबा?
औ।
जायखौ जोङो दाननानै आसार खालामना दोनो हानानै बेखौ जों ओ जानो जे जेरै नाजों जाजायो। आरो बेदरजों बेदरजोंबो जा जायो नङा होमबा? सान्दु गोसायाव नाजों बांसिन साबसिन हामसिन जायो नङा होनबा नोंथां? दिनो जाफेनो मोनदों नाजों औवा मेवाइनि आसार। एसे होदल्लानाय। नङाबा एबा अनला खारैजों नङा होमबा?
औ औ।
दिनो जानो मोनदों आरो लोगोसेनो बेथिंजाय दङ थाइजौ आसार। थाइजौ आसारखौथ जों जानायानो थांफ्राङो गोबाङैनो जानो थाङो दा दैज्लां बोथोर दैज्लां बोथोरावथ जोंहा थाइजौ थाइयो नङा होमबा? बै थायजौ नआवनो जोङो जा थाइजौखौ आसार बानायनाय जायो। बे थायजौ खौनो जोङो ओ जानाय जायो नङा होमबा?
औ।
दिनो दैज्लां बोथोरनिफ्राय लानानै जों से नै मान्चनिफ्राय ओम मासनि उनाव जोङो ओ मोजांसिन जायोस दानो नङा ओमबा खौ जोङो जानाय जायो ओंखामजों जानाय जायो। ओं एसे एसे लानानै। जों जानायखौ नुनो मोनो एबा जाबोगासिनो थायो नङा ओमबा? एसे एसे खम ओ खम खमै। थि बे बादिनो जों जेरै जोंहा दङ जलफाय‌ आसार जलफाय आसारखौबो दायो बारैनो गोथाव जायो जलफाय आसाराबो जेरै थाइस्रि आसार दङ थाइस्रि आसाराबो थिग बेबादिनो ओंखामजों जाजायो
ओ औ
बेथिंजाय दङ थिंख्लिं आसार जायखौब जों जायो सान्दुं गोसायाव जानानै मोजां मोनो नङा ओमबा?
औ औ औ
थिग बे खनि बायदि बायदि रोखोमैनो बायदि बायदि आसारफोरखौ जोङो ओंखामजों जानाय जायो नङा होमबा? दा जों बायदिसिना फिथाइ सामथाइजों बायदिसिना रोखोमनि आसार बानायनाय जायो एबा बायदिसिना खान्थिजों आसार खालामना दोननाय जायो नङा होमबा औ थिग बेबादिनो आसार बानायनायनि गोबां खान्थिफोर दङ नङा होमबा? नेमखान्थि जेरै ओ ओ फिथाइखौ बानायगोन बे लाग्रोनानै सान्दुंआव फोरानना लानाय जायो नङा होमबा?
औ औ औ खोनादों।
खायसेया फोराना लाबसिनो रुखायो दडायरेक्ट नङा ओमबा? उनाव सान्दुंव दोननानै थाव गुबैखौ फुदुंनानै बै थ थाव गुबैनि गुदुङाव जों होद्लानाय जायो नङा होमबा होद्लानानै बायदि रोखोमनि मस्ला फालौ आसार महरै खालामनाय जायो नङा होमबा नोंथां खोनादोंना औ उ नो दा फिथाइ सामथायाइ महरै बुंनो थाङोब्ला जोंहा जेरै थाइजौ थिंख्लि नोंथाङाथ एसे आगोलावनो बुंलांबाय जेरै जलफाय बेबदिखौनो बांसिन बानाय नङा होमबा औ औ आसा बानायनायखौ जोंनि समाज मोाव नुनो मोनो आरो आसार बानायनानै बायदि रोखोमनि मोजां जो मुलाम्फा नोनायखौ जों नुनो मोनो जोंनि ओनसोलाव जेरैहाय आसार बानायनानै खायसे खायसेया फानो जेनबा फय हिसाबै गेदेर -गेदेर फालांगि दङ आसार बानायनानै फान नाय नङा होमबा बिथांमोन। औ बिथांमोना जा आसार फाननानै एबा आसार बानायनानै एबा फालांगि खालामनानै जा मोननाय रां। बै। रांजोंनो बिथांमोना गावनि संसारखौ एबा गावनि न'खरखौ एबा गावनि गथ' गथायनि सोलोंथाइ नि खामानियावनो। ओ एबा बायदि आंखालफोरखौनो बिथांमोना। बै फालांगिरिनि फालांगिया। हेफाजाबै। सुफुंबोगासिनो दङ आंखालफोरखौ नङा होमबा बेबादिनो जोङो बायदिसिना खामानि मावनानैनो जोङो ओ न'खरखौ सुफुंनो हायो जेब्ला जों थिग बेबादिनो जोंबो ओरैनो थायालासिनो। जोंनि सु हारिया ओ गावनि आखयावनो जा जों जा बुंबोदों जेरै आसार बानायनाय खान्थि नङा होमबा आसार बानायनानै फाननानै फालांगियारि खालामनानै जों बायदि रोखोम गावनि जिउखौ दाफुंलांनो हायोबास संसारखौ सालायलांनो हायो नङा हबा नोंथां बेबादि बिदिनो दा समाबो जोंना नोंथां ओ जाबाय। नङा होमबा समाबो जाबोबाय। नोंथांजों खोथा सावरायनानै ओ जोबोर मोजां मोनदों ओ मोनथि खोथा नोंथांनिफ्राय गोबां मोनथिनो मोनदों- नङा होनबा दा। आसा खालामो नोंथांखौ आरोबाव इयुनाव लोगो मोनबावगोन होननानै। मिजिं थिनाय जाबाय। नोंथांनिसिम। रोजा रोज साबायखर औ दे।